खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं दायो ओरैनो दं नोंथां।
आ नोंथांना खबरफ्रालाय माबायदि?
मोजाङानो?
आ मोजाङानो आरोना होमबा। अ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदासो लानानै एबा टपिकसो लानानै फैदोंमोन आं। नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ आबादनि सायाव नोंथांजों एसे ओ सावरायनो नागिरदों एबा आबादखौ जों माबायदि मावो एबा जों आबादखौ जों मावनानै माबायदि मुलाम्फा मोनो। आरो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम आबादगा जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि जानानै दं एसे फोरमायनो हागोन नामा आब'आ?
ओ आबाद होनोबाथ' जोङो बर' हारि बा बर' सुबुंफोरनि मादावहाय जोंहा माइ आबादानो गाहायसिन आरो जोङो ओ आबाद नङाबाथ' जोंहा थांना थानाया ओ मुलाम्फा थांना थानायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो मानो होनोबा ज जों बर' हारि बा बर' सुबुंफ्रा बांसिनानो आबाद मावना जायो नङा होमबा नोंथां औ जोंहा ओ
आबादा गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो दासिमबो ओ अ आरो जोङो माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो ओ जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' गाहाय मेन आबादा जोंहा ओ बोसोर- बोसोर जानो थाखाय जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां ओ मैगं थाइगं न'आव जानायबो माव मावनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जोङो न'खराव जानायनि अनगायैबो ओ माखासे ओ खेथि जेरै बानलु गायनाय जोगोनार गायनाय बेफोरबायदि आबाद मावनानै जोङो माने जिउखौ दैदेनलांनो हानायखौ हानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ।
औ जोंहाथ' ओ आबाद होनोबाथ' जोंहा गाहाय आबादा माइ आबादानो अब्लाबो जोङो ओ बुंनो थाङो जे जों दानि बेलायावहाय माइ माइ आबाद गायनो थाखायथ' जोंहा ओ दला हा बा हाब्रु गोनां हा दै गोनां हा बिदि नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ। ओ जोंहा माइ आबाद मावनो थाखायबो जोंहा ओ मोनफ्रोमबो जायगायावनो माइ आबादखौ जानाय नुनो मोना जोंहा जेरावहाय दै थायो दलहा हाब्रु गोनां हा बेफोरावसो जोङो माइ आबादखौ मावनो हायो आरो औ आरो गुबुन जायगाफ्रावहाय जोङो ओ बे बेफोरबायदि दल हा बा हाब्रु गोनां हा मोनैनि जाहोनाव खायफा खायफा जायगायावहाय बोरि हा थायो जाय जेराव दै थाङा बेफोरनि जायगानि सुबुंफ्रा ओ माइ आबादनि अनगायै साफातनि साफाद आबाद मावो लोगोसे बानलुनि गोबां बायदि रोखोमनि थाइबें ओ बा खांखिखला, जोगोनार, फथल गोबां बिबांनि आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो आबाद मावनानै जोंहा दानि जिउआव गोबां मुलाम्फा जानो हा हायो जेरै ओ खायफा जोंनिनो बर' आइजोफ्रा ओ मैगं थाइगंनि बेफार खालामनानै न'खरजों लोगोसे ओ गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ।
औ लोगोसे जोंहा आबाद होनोब्लाथ' दानि बेलायाव गोबां ओ दावगाबोबाय गोदोनिफ्रायनो आबादा जोंखौ आबाद मावनानै जोंहा जाबोबाय थानाय आरो दानि बेलायावबो जों आबाद ओ। जिउखौ दैदेननो हायो बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनो हायो लोगोसे फाननानै जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो। लोगोसे मैगं - थाइगंखौ जोङो। ओ मैगं -थाइगंनि आबाद मावनानै जोङो ओ गावनि जायगानिफ्रायबो गुबुन जायगायावहाय फाननो लाङोबा जोंहा नैगुन बा थाम गुन बांसिन दामखौ जों मोननो हायो आरो। जोङो आबादखौबो जोंहा ओरैबायदि मैगं-थाइगं मावनांगोन जे सम सम एबा बोथोर फायिनि सिगांनो जोङो ओ आबादफोरखौ मावनानै दिहुनोबा माने बांसिन बेसेनखौ नुनो मोननो हायो आरो दा जोंहा ओ गरम बोथोराव जोङो गरम बोथोराव जों दा ओ लाइ-लाफा फोरखौ जोङो बायसान्स जोङो मोजां जायगायावहाय आबाद मावनानै दिहुननो हायोब्ला माने जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो।
औ नंगौ।
औ औ नोंथाङा आबाद मावनानै माबायदि जौगासार सारनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा एसे गावनि मोन्दांथिजों एसे फोरमायद
औ जागोन दे आबाद मावनानै आं जौगाथायाइखौथ' जों गोबां माने नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां सुबुं माहारिफोरा बिदिनो आबाद मावनानै एबा ओ बेबायदिनो आबाद मावनानै गोबां बेदिनो जिउ खुंलांनाय एबा गावनि उदैखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनदों आबाद नो जोंनि थाखाय माने गोनांथि ज बांसिन गोनांथि होनोब्ला जोंनि थाखाय माइ आबाद माइखौ जोङो थांनानै थानाय समावहाय जोङो नांगौ जायो जोङो माइ गायोब्लासो जों माइरं मोनगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
जोंनि थांनानै थानाय राहायानो माइ एबा माइरं जोङो सानफ्रामबो जोङो माइरंखौ जों एबा माइ एबा ओंखामखौ जों जानो गोनां जायो जोङो मैगं थाइगं गैयाब्लाबो जोङो ओंखाम गोजायै जों जानो हायो जोङो बेबायदिनो जों ओंखाम एबा माइरंफोर गैयाब्ला जों जोङो ओंख्रिफोर गोजा जानो हाया बेबायदि आरो ना नोंथां जों बेनो जोंनि थाखाय माने सबसे जोंनि थांना थानाय मानसिनि माहारिनि थाखाय गोनां गोनांथार आबाद होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो मैगं थाइगं मैगं थाइगं गायनानै जोंनि सुबुं माहारिफोरा गोबां माने जौगा नाथाय एबा जौगासार जानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गोदोनि फ्राय लानानै दासिमबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो माने जों नोंथां होननाय बायदिनो बेबायदिनो सम जायैनि सिगां एबा बोथोर जायैनि सिगांनो जों आबादफोरखौ जों बरहननो हायोब्ला जों फिथाइखौ जों फाननो हायोब्ला जोङो बुरजा बेसेन जों मोननो हायो जोङो डाबल बेसेन मोननो ह आरोोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिदिनो बानलु एबा बानलु सिब्रुनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां माने सुबुंफोरानो बेबायदिनो बादिलायनाय एबा बे बानलुखौ जों गायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बेना बेसेनानो बुरजा ओंखायनो बेखौहाय मानसिफ्रा एबा सुबुं माहारिफ्रा बेखौ जों आबाद मावोब्ला जोंना मुलाम्फाया बांसिन जागोन होननानै जों गायनायखौ जों जों नुनो मोनदों एबा मालाबानि समावहाय जोंहा खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों ओ मालाबानि समावथ' खहाया जाखायो नङा होमबा खहा एबा बेबदिनो जोंहा मोन मोननांगौखौ जों मोनखायो एबा जों मालाबानि समाव जों मोननांगौबो जोङो मोना जों मालाबानि समावहाय आबादफ्रा मोजां जाया एबा बेबायदिनो मालाबानि समावहाय जोंनि मैगं थाइगंनि बेसेनफोरा खम जायो। ओ अबावबा ओब एबा बेबायदिनो बोसोरफोरावहाय सुबुं माहारिफ्रा एबा लाइ गायनाया बांसिन जायोब्ला फिथाय सामथाइया बांसिन ओंखारोब्ला माने बेसेना खम जायो आरो ना नोंथां? आरो मैगं थाइगंखौ गोबां माने सुबुं माहारिफोरानो फालांगि खालामनानै एबा बेबायदिनो गोजान गोजान जायगा फाव लांनानै फानहैनानै गावनि न'खरफोरखौ बेंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आबाद मावनानैनो सुबुंफ्रा बेबायदिनो मोजां मोजां न' लुनायखौ जों नुनो मोन्दों गावनि गथ' गथाइ एबा न'खर बे बेंलांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। माने आबादा जोंनि मोनसे सुबुं माहारिजों माने नांजाबनानै थानाय आरोना नोंथां ओंखायनो जों आबाद मावनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला मैगं थाइगंङा जोंनि थांनानै थानाय समावहाय जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां जोंनि ओ दुनियावनो मैगं थाइगङा बयनिफ्रायबो गोनांथार जानानै फैदों मैगं ओ थाइगङाव दाथ' आथिखाल गोबां मेडिसिन होननासो गायो नङा होमबा नोंथां? मेडिसिन होनानैसो जोङो बेबायदि गायनायखौ जों नुनो मोनो। मेरि दानि जुगावहाय बेबायदिनो दसे समनि गेजेरावनो जों मैगं थाइगं जों मोननो हायो जेरै मुलि मेडिसिन गोबां बाहायनायनि जाहोनै गोबां फिथाइफोरबो थायो एबा फिथाइफ्राबो मोजां जालांनो हमो बाट जोङो नायोब्ला जोंनि फारसेथिं जोबोद खहा जागासिनो जोंनि मोदोमफोराव जों बे मेडिसिन एबा जों मुलि होनायखौ जों जायोब्ला जोंनि देहाफ्राव जों मा खहा गोग्लैग जो बेखौहाय साननानै जों नाया आरोना
औ
बेबायदिनो गोबां माने सुबुंफोरा बेबायदिनो एग्रिकालसारनि फरायनानै गोबां बेबायदिनो इन्डास्ट्रिफोराव फरायनानै ओमफ्राय बिदिनो मेरिसिन एबा मैगं थाइगंखौ बोरै गायब्ला बोरै मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालथ' गोबां माने बिदिनो फरायनाय एबा जौगाथाइ जाबाय नङा होमबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बिराद जौगाबाय जोंनि माबाया मैगं थाइगंनि गायनाय फुनाय बेफोर गासिबो माने जौगाजोबबाय। जोंनि ओनसोलावबो नङा गोबां बेदिनो नो माने मान कम्पिटिसन जानायखौ जों नुनो मोन्दों मैगं थाइगं गायनाया जों ओनसोलाव बोदिनो गोबां माने सासे गायोब्ला सासेयाबो सोलोंगोन। माने सेम सेम माने सोलोंलायनाय आरो ना? माने बिदिब्ला माने डेभलप जानो चान्स थाया माने सासेया बेलेग गायोब्ला जोंबो बेलेग गायनो नांगोन। अब्ला जोङो सो जौगासार जानो हागोन। जों सासेया जों बानलुखौनो गायबाय थायोब्ला जों बयबो बानलु गायोब्ला बेसेना खमा जाखागोन नङा ओमबा नों बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोबोद गोलाव जागोन नोंथां जोंहा दा समाबो जाना फैबाय नोंथांजों सावरायनानै एबा नोंथाङा आङो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ
औ दे
औ